औ नोंथां
खोनादों
औ। औ खोनादो।
बुंनाय
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैनो हायाखै
औ हेलौ खोनाबायना औ
बुंनो हागोन नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामदो
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
जेबोथ' खामानि गैयाना दा फन इसे रायलायनो हागोन ना नोंथांजो औ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव सोंनि गोदोनि आरो दानि फारागथि।
औ।
ओरैहाय गोदो जोंङो ओ माइ गायनो थाखाय जोंङो मोसौजों हालौवोमोन दायोथ' टेक्टरजों हालेवनाय नुनो मोनो। आरो जों गाननो जोबनो थाखाय जिखौ जोंङो थाराव माने सालखुन्था गायनानै दानाय जायोमोन। आरो दायो मिचिनजों दानाय नुयो बेफोरनि बागै इसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने मा मुलाम्फा मोन्दों जोंहा बेफोर ओंखारनानै। जानाय
औ ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोदोहाय बयहाबो माने एसेबां गोनां गोनां न'खरनि गैयामोन नालाय ओ जोङो माने एसेबां मानिे थाखा फैसानिबो गोनांथि बांद्रायबो गैयामोन नालाय ओ जोङो बेफोरबायदिनो गाव गावनो मोसौजों ओरैनो हालेवनानै आबाद मावनानै ओ खेथि मावनानै ज आन्थाखौ जोङो बुथुमना लायोमोन आरोखि ओ बिनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावहायो ओ ओरै ओंखारबाय जोंहा आबाद मावनो थाखाय खेथि मावनो थाखाय जोङो मेसिनारि बुस्थु ट्रेक्टर, ओ बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला?
औ
ओ जोङो ट्रेक्टरजों हायो माने मोसौजोंहायो गोबाव सम हालौवनो थाखाय ओ बिगासेखौ हालेवनो थाखाय ओंखायनो सानसे मानि नांगौ जायो जोनो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
बिगासे हाागखौ हालेवनो थाखाय दानिया ओ दस मिनिट बेफोरबायदि समफोरल' लानायखौ जोङो नुनो मोनसै। आ जोबोद जा माइ गायनो हायो बा हालेवनो हायो आरो बे ट्रेक्टर होननाय बुस्थुजोंहाय आयो अ मेसििन ट्रेक्टर होननाय बुस्थु दायो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि जनियाव थाङोब्ला दानि गोदोथ' जोङो ओरैनो थेला गारि होनो मोसौजोंहाय बेयावनो जोङो दंफांनि दंफांजों बानायनानै जोङो मोसौआव खाना होनानै जोङो रिक्सा बायदि बेफोरबायदि थांलाय फैलाय बहा थांनाय फैनायावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला? ओ नाथाय जोङो दानि जुगावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आ बाइक मथर गारि आरो साइकेल बेफोरबायदिखौहाय जोङो बास बेफोरबायदिखौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि जायनोखि जोङो दानि जुगावहाय समा जोबोद गोनांथि नालाय
औ
जों सोलिना खार थफानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो दसेनो जानाय बा दसेनो सौहैनाय जोंङो नायनानै ओ बेफोरबायदि ओ बुस्थुखौहायो दानि जुगावहाय न'खराव गंफा गंफा जोङो नुनायखौ मोनसेै नङा होनब्ला?
औ
औ जोङो जि दानाय होननानै बुङोब्ला जि दानायाबोथ' जोङो गोदो माने मेसिनारि बुस्थु गैयानोमोन जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो गय बिफां बेखौहाय दानो औ । साल खुन्था बानायनाय जायोमोन नङा होनब्ला? ओ जोङो बेनिफ्राय सालखुन्था बानायनानै जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो जि सोंनानै इन्दि लुनानै ओ जोबोद खस्थ' मस्थ' खालामनानै जोङो जि सोंनानै जि दानो हायोमोन । नङा होनब्ला जोङो सानसेयाव बिदिनो दाथारबाथ' जोङो द बेफोरबायदि सानसेयावहाय नोङो गोसो होनो हाबा गांसे हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो गाम सा फालि बेफोरखौहायो जोङो सानसेयावनो गांनै बा गांथाम बेफोरबायदि हानायखौ जों जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावहायो माने समा गोबाव बेफोरखौ हायो आखाइजों गोबाव लानायखाय जोङो मेसिनारि बुस्थुखौहायो बाहायनायखौ जोङो फ्राय नो बांसिन नुनो मोनसै । जि दानायानो होन ओ फालि आरि गस्ला बानायनायानो होन जोङो मेसिनावनो जोङो बानायनायखौ आरो बानायनानै थाब थाब हानायखौहायो जोङो नुनो मोनसै । सानसेआवनो ओ देर दखना जोङो मेसि जों दायोबा दिहुननो हानायखौ जों नुसै नङा होनब्ला? जोङो फाननो थाखायबो बेफोरबायदिनो मेचनजोंहायो दान बुरजा बुरजा ओ दानानै लानानै बेखौनो जोङो उम मानसिफोरनो हायो फानहरनो हायो लोगो लोगोनो जोङो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरोखि दानि जुगावहाय ।
औ मेचिन ओंखारनायनिफ्राय आरो ना । औ
नोंथाङाबो नोंथांनि फोरमायथिजों एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
आंनिफोरमायथि माने
नोंनि रावजों फोरमायलांनो हागोन नामा? जि दानायनिबा ओरैनो मा मुलाम्फा जाखो जाबोखो?
जि दानायनि बागै
बेखौ माबानानै मा माबायदि रां खामायनो हायो ।
जि दानानै
औ दानि जुगाव
दानि जुगावथ' जि दानानै रां खामायनाया जोबोर गोरलै माने जोङो गोदोनिखौ बुङोबा जोङो आखायजों दायोमोन दानिया मेचन ओंखारबाय । आखाइजों दायोबाथ' जोंहा ओ जिखौ सोंनायनिफ्राय लानानै दानायसिम गोबां टाइम नांगौ जायो । दाथ मिसिन ना दाथ' सोंनायाबो माने इजियावनो जोङो मेचिनावनो सोंनायखौ नुनो मोनो । बिनि थाखाय माने जोंहा टाइमा थाब थाबावनो एसे समावनो माने जों बुरजा बुरजा जि जोम दिरुननायखौ नुनो मोनो । आरो एसे समावनो जोंहा रां खामायनोबो जोबोर गोरलै दानि जुगाव गोदोनिखौ नाय नायायोब्लाथ' जों ओ गांसे दख'नाखौ दिरुननो थाखाय जोंहा सानथाम बेनो मोजाङै दाथारोब्लाथाय साननै ना गोनांथि जायो होननानै जों मिथियोमोन दानियाथ' ओ से घन्टायावनो जोंहा गोबां जि दिरुननो हायो माने गोबां माने गांब्रै गांबा बेफोरबायदि जिखौ दिरुननायखौ जों खोनानो मोन्दों मेसिनाव बिनि थाखायनो दा जों दानि जुगखौ माने दानि मुगाखौ जों जोबोद जौगाबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। रां खामायनो थाखायबो जोंहा गोरलै । मोनसे सम'नि गोनांथि जायोना बयबो दामाने एसे समावनो जों रां खामायनो थाखाय इजि जादों आरो दा खोनादोंना? औ औ बेनि थाखायनो गोदोनि जेंनानि जों नायोब्ला जों दानि जुगाव साबसिन होननानै जों बुंनो हाय यो मोना जों एसे समावनो ओ गासै खामानि खौनो माने गोबाङाव लाबोनो हायो आरो। एसे समावनो बेनो ।
ओ जोङो बेबायदिनो जि जोमखौ हायबो ख'म समावनो दानानै फाननानै जोबोद रां खामायनो हायो नङा होनब्ला दानि जुगाव।
औ। औ आरो गारि मथरखौबो बुङोब्लाथाय नोङो गोदोथ' जोङो दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन दानि दु थ' ओ सस लामा थाबायनो थाखायबो जोङो माने थांनो थाखायबो जोङो गारि मथरनि आंखाल गैया होननानै बुंनो हायो आरो माने जों एसे समावनो जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो बेफोरबायदिनो जौगानायखौ जों नुलांगासिनो दङ।
जेरै' जोङो ससे लामा हान्थिनो होननानै बुङोब्ला जोङो अख्रां साजोंबो हान्थिनो हायो लामा हान्थि नो हायो नङा होनब्ला दा जोङो ससे लामायावनो द ए गोजान लामायावनो दसेनो सहैनाय खौ जोङो नुनो मोननाय नङा होनब्ला।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा गाखोफेरनो मोनबाय नामा?
जौ जोंथ' बेफोरखौ गाखोनाय जायाखै गाखो नायनि माने खोनाय जादोंब्लाथाय एक्सपिरियेन्सखौ बुंनो हागौमोन दा जों गाखोनो मोना खैना दा जों बुंनो हानाय नङा थारमाने
बे बेनि बे अखांरि बिरखंनि बागैथ' जोङो ओ दाबसे जायगायाव हा
खाथियाव थांनानै बे एर'प्लेन होननाय बुस्थुखौहायो नोंथाङा नुफेरबाय नामा?
मोजां नुफेराखै बियो जों गोजौ गोजौ माने बिर लांनायखौल'सो जोङो सानफ्रामबो नुनो मोननाय जायो मानोना एयारपर्टआ जोंनि खाथियावनो दङ' बेनि थाखायनो जोंङ नुनाय जायो आरो सानफ्रामबो
औ
बे फैनायनि थाखायबो जोंहा जोबोर सुबिदा जादों थारमान जों दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गोबां टाइम लायोमोन जोंहा ट्रेनजों थांनो थाखाय जेरै ओरै सानथाम सानब्रै लानाय जायगायाव थांनोब्लाथाय जोंहा बेखौ दुइ घन्टा थिन घन्टायावनो जोंहा एर'प्लेनजों सहैनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों बेनि थाखायनो ए फैनाय माने ओ बेफोर फैनायनि थाखायबो जोंहा टाइमनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो एसे समावनो जोङो जेराव थां थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो नङाब्लाथ' जोंहा ट्रेनफोरजों थाङोब्ला सानसेनि जायगायाव जोङो सानब्रै सानबा लानाय जायो आरो
औ
औ
ओ औ एर'प्लेन फैनानै जोंहा जायगाफोराव मा मा खहा जादों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
एर'प्लेन फैनानैथ' जोंहा
खहा जादों बुङोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोर ना
औ
दैज्लां बोथोर जोंहा एर'प्लेन बाग्राया माने जोंनिया हाजो गुदि हाजो साइडआव बिनि थाखायनो माने जोंहा अखा हायोब्लाथाय एसे उसुबिदा जायो जोंनि गायनाय आबाद थिलिफोराव हाजोनिफ्राय बोहै बोनाय दैया माने जोंनि आबाद फोथाराव फैनानै आबादखौ माने बुसोमनानै गालांजोबो आरो मानो होनोबा जोंहा एयारपर्टनि बिदिब्ला जोंना दोनथ'नोसै नामा औ देदिब्ला